हेलौ।
हेलौ नोंथां आंनि माथोखौ खोनादोंना नोंथां। अ नोंथाङा फ्रि नामा एसे।
औ दसे समनि थाखाय फ्रि आं।
ओ जे-जेबोथ खालामाखै नोंथाङा दा ओरैनोसो दं होमबा ना।
औ आं दा दसनो ओरैनो सम दं।
जानाय लोंनाय जाखांबाय नामा नोंथाङा।
आदसा आंनाथ' जानायालाय जाबायमोन नोंथां।
औ माथो ओंख्रि जाखोनो।
ओ आंथ' ओरैनो बेदर ओंख्रि जादों लकेल दाव।
ए ओमफ्राय।
ओमफ्राय ओरैनो मा होनोमोनलाय बेखौ जोगोनार ओमफ्राय।
ओ ओ ओमफ्राय।
ओमफ्रायथ' ओरैनो माने मा होनोमोनलाय आलासि फैदों नालाय जोंना ओरैनो लकेल। फ्राय बे नाया बेयाव फ्राय खालायदों ओमफ्राय। लकेल दाउजोंहाय ओरैनो माने बेखौ संफाबाय आरो।
ओ ओ ओ ओ ओ होमबा गोथावनोथ' माथो नोंथांना ल केल दावबा लाय दिनै खुब बिराद औ औ औ औ। आंबो जानायालाय जाखांबाय माने जाखांनानै दसे सम लामायाव ओंखारना फैदों आरो नोंथां। जों एसे खोथा। औ सावरायनोबा एसे बुजिनो थाखाय नोंथांनाव एसे नलेजफोर दंबा। जेनेबा आंनाव बांद्राय गैयाबाबो जेनेबा नोंथांनाव।
औ खोनादोंं। हेलौ।
खोनालालै माथो।